नोंथां खुलुमबाय नोंथां ओ
गोजोन मोनाबिलिनि गाहाय हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय जाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो आंनि फारसेनिफ्राय गोजोन हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
नोंथाङा मानि थाखाय फन खालामनाय जादोंमोन?
नोंथांनाव फन खालामनायनि जाहोना जादों जों ओरैनो फंनसो बाथ्रा सावरायनो होननानैसो फन हरदोंमोन आरो। जेरै ओ जोंहा आं सावरायनो लुबैनाया जाहैबाय ओ नोंनिफ्राय मिथिनो लुबैनाया जाहैबाय जोंहा बर समाजनि माखासे माखासे जेंनाफोर बेफोरनि बागै आं एसे मि मिथिनो लुबैनानै नोंथांनाव फन हरदोंमोन आरो।
नोंगौ नोंथां बिदिब्ला आंङो माखासे बर हारियाव सोलिबाय थानाय जेंनाफोरखौ फोरमायनानै होनो
औ
बे जेंनाखौ नुनो मोनदों। खालि गामि ओनसोलावल बे जेंनाखौ दानि जुगाव टाउन सोहोराव नुनो मोननाय जायाखै आरो नोंथां। बे जेंनाफोरानो जाबाय फारि खनसे बुंलांगोरनोसै बेनि उनाव आंङो नोंथांनो फारि फारि फोरमायना होलांसै। गिबि यावनो दंङ खोमसि फोथायनाय।
गरिब मानसिफोर एबा रां रावनि जेंनाफोर नुजानाय। आरो माखासे मैहुरफोर खालामनाय आरो नोंथां। बुंनो थांङोब्ला जोंङो गासैबो दासिमबो बर हारिया गासै स्निजि दाइनजि जौखोन्दो जौगानाय हाबाय नाथाय दासिमबो नङा नोंथां आंनिया एसे माबा जाबाय ओ‌फुल जाबाय बरफ्रा दासिमबो स्निजि दाइनजि जौख जौखोनदो मोजांयै जौखांनो हायाखै थामजि ब्रैजि मोजाङै जौगाखांदों आरो जौगाखांदों बुंङोब्ला नोजोर होनांगोन जोंहा थाउनाव था थाफैनाय एबा नोगोराव थाफैनाय बर सुबुंफोरा जौगानो हमबाय आरो रांखान्थि बिथिङावबो बिथांमोन थांमोनहा गोग्गो जानानै फैबाय आरो नोंथां बेबायदिनो जोहोराव थानानै गोग्गो सोलोंथाइबो लानो हाबाय नाथाय गामि ओनसोलाव दासिमबो सोलोंथाइया मोजांङै सहैयाखै आरो नोंथां नायोब्ला जायनि जाहोनाव जोंनि गामि ओनसोला दासिमबो जौगाखांनो हायाखै बेनि थाखायनो जोंहा गोबां दुखु खस्थ आरो जेंनाफोरखौ नुनो मोननाय जादों जोंनि बर समाजाव सिपेसियेलि बुंनो थायोबा थाङोब आ जोंनि
गामि ओनसोलावनो आरो नोंथां जेरै बुंनो थाङोब्ला गिबि गिबियावनो दङ जोंहा खोमसि फोथायनाय। खोमसि फोथायनाय बुङोब्ला जोंहा बुंनांगोन जे जेब्ला सासे गथ'आ एबा गामियाव माखासे सुबुंफ्रा लोमजायोब्ला बिथाङा सावस्रि बिफानाव थाङालासिनो गिबियावनो बिथांमोना मा उदै सारदोंबा लोमजादोंबा आथिंफ्रा दुखु मोनदोंबा बिथांमोनहा डाइरेक्ट गामिनि अजाफोरनावसो थांगोरो नाथाय बे अजाफ्रा सासे सुबुंनि देहानि सिङाव मा जादों मा जायाखै बे बुस्थु खौ अजाया नुनो थाङा आरो नोंथां बेबायदिनो जोंहा दंबावो खोमसि फोथायनायाव जेरै दायना फोथायनाय माबा मोनसे जुदि न'खराव लोमजाबाय थायो ब्ला बिथांमोनहा सावस्रि बिफानाव थाङालासिनो अजा बेजनाव थाङो जेब्ला हामा अब्ला बिथांमोनहा बुङो दायना दायना रायदों होननानै। बे जेंनाखौ जोंहा दासिमबो नुनो मोनगासिनो गामि ओनसोलाव आरो जोंहा बर' हारि जोंहा बर' हारिया आबाद मावनानै जानो मोजां मोनग्रा बोथोरजों लोगोसे बिसोरो आबाद मावफायो जेरै गोलोम बोथोर फैयोब्ला बिसोरो आबाद मावो माइ गायो बेबायदिनो जानो थाखाय मैगं मैलाफोर गायो जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंहा थाइबें दङ खुमब्रा दङ जोगोनार दङ आरो जोंहा गोजां बोथोरावबो मा खालामो गोजां बोथोराव बेसर गायो बेबायदिनो गोजां बोथोरनि मैगं मैला गायनानै जायो आरो नोंथां। नाथाय जोंहा बै मैगं गायनाय समा मा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय आबै आबौनिफ्रायनो। जोंहा मो मोसौ आरो नांगोलजोंसो हालेवो जायनि जा- उनाव जोंहा गोबां समनि आंखाल जायो। आरो जोंहा आबाद मावनायावबो मा थोजासे बिबांनि
जोंहा आबादफोरखौ मोना जायो नोंथां दा बिसोरो मा खालामो दानि जुगनि बिगियानजों बानायजानाय ट्रेक्टरफोरखौ बाहायनाय जाया आरो नोंथां। जोंहा ट्रेक्टरफोरखौ बाहायोब्ला जोंहा गोबां समाबो समनि आंखालबो जाया जोंहा। समाबो मा नांगौ रोखोमनि मोनो आरो जोंहा गोबां बिबांनिबो आबादफोरखौ मोनो आरो। नोथां
आरो जोंहा नुनो मोनबावदों जोंनि बर' सुबुंफोरा माखासे मा गुबुननि रावखौ रोङा। आरो सोलोंनो गोसो गैया बिनि थाखायनो मा जायो बिसोरो गुबुन गुबुन जायगायाव थांनोनो लाजियो। खामानि मावहैनो लाजियो मानो होनबा बिसोरो बैसिनि रावखौ रोङा नालाय नोंथां बेबायदिनो हिन्दी रोङा इंराजिखौ मोजाङै रोङा आसामिस बेंगलि बेफोर रावफोरखौ मोजां मोजाङै रोङैनि जाहोनावनो बिसोरो मा गामियावनो था हाबसोनानै थायो आरो नोंथां। गोजान गोजानाव बेरायहैनो हाया आरो बेनो मा गोहोम गोग्लैदों बे राव रोङियानो जोंनि बर'फोरखौ मोनसे गोहोम खोख्लैदों। बेनो जाबाय जोंनि मा होनो बिजनेस सेक्टराव एबा जोंनि बेफार फालांगियाव नोंथाङा बेफार फालांगि खालामनोब्ला बर' सुबुंनि सायावल' सोनारनो हाया। बेनि थाखायनो नोंथाङा जेरावबो बयनिबो रावखौ सोलोंनांगोन। बै हारिया मा जानो मोजां मोनो माबोरै थायो। मा खालामोब्ला बिसोरो मा आबादखौ जानानै मोजां मोनो बै बुस्थुफोरखौ जोंहा हमनो हाया बे हम हमनो हायोब्लाबो नोंथाङा आबाद मावब्लाबो मा बैसोरजों रायलायनो रोङा। जायनि जाहोनाव जोंहा मा। बिजनेस खालामनायाव एबा बेफार फालांगि खालामनायाव जोबोद गाहायै। एबा गाहायावनो थालांनाय नुनो मोनदों आरो बेखौ बेखौ नुदों जोंहा बांसिनानो गा गामि ओनसोलाव नाथाय जायनो नोगोराव थाफैदों एबा टाउनाव थाफैदों बिथांमोनहा जोबोद जौगालांबाय जुगजों लोगोसे बिथां बिथांमोनहाबो गुबुन हारिफोर बायदि गुबुन जाथिफोर बायदि टाउनाव थानाय बर'फोरा मा। बेफार फालांगियाव एसे एसे जौगानो हमदों बेबायदिनो मा। मम' दखान होदों। बेबायदिनो ओंखामनि जाग्रानि हटेल होदों ओंखाम जाग्रा। आरो बेबायदिनो जिनि दखान होदों बिजाबनि गला होदों बायदि रोखोमनि गला होनानै। बिसोरो जिउ खुंबोगासिनो आरो नोंथां। आरो मा गामि ओनसोलाव। माबा मा होनो खामानियाबो मा जायो माइ गायनाय समफ्रावल' खामानिखौ मोनो। आरो नोंथां। लेबार मावग्रा सुबुंफोरा हाजिरा मावग्रा सुबुंफोरा बिसोरो खालि माइ आबाद एबा
समाव गायनाय फुनाय टाइमावल' बिसोरो लेबार एबा खामानिखौ मोनो नाथाय बिसोरो बांसिनानो ओरैनो बेखार थानांगौ जायो नों नाथाय टाउन सोहोराव मा जेब्लायबो जोङो खामानिखौ मोनबाय थायो टाउन सोहोराव मा। खामानिनि आंखाल गैया बेबायदिनो जोंहा
बर' समाजाव माखासे बर' सुबुंफोरा माखासे मोगा मोगिजों
सोनारनांगौ जादों आरो नोंथां आ आंनि आंनि फोरमायनायखौ आङो सुंद'यै नोंथांनो बेखौनो फोरमायना होबाय बिदिब्ला नोंथाङाबो माबाफोर! बुंनो सानदों नामा जोंनि बर' हारिनि बागै
जेनेबा जोंनि जि ओ गोदोनि बर'फोरनि जारिमिन बा बर' माबेनिफ्राय फैनाय बर'फोरा ओ सिगां माबेनिमोन बेफोरनि सायाव फंनैसो बुंनोसै आरो।
दे फोरमायलांदो बिदिब्ला।
अ जोंहा बर'फोर होनोब्ला गिबियावनो। जोंहा जि बर'फोर बियो माबेनिफ्राय फैनाय होनोब्ला जोंहा। जि बर' जि जाथि जि बर' मानसि बे माबेनिफ्राय ओ फैनाय होनोब्ला बियो ओ। मा होनो मंगलिय' फोलेरनि आरो जों बर'फोरा ओ बर'। फ्रा सा सानजा भारताव आरो आसामनि बयनिख्रुइबो देरसिन बा गोजामसिन। ओ मा बुङो बेखौ हारि सि हारि आरो। जोङो बर'फोरा मंगलियान हारिनि ओ बाहागो। आरो आरो जोंनि राव हारिमुवा तिब्बद बोरमान राव। ओ गोरोबो आरो ओ बर' सोदोबनि गुदिया आ। तिब्बतनि बद सोदोबनिफ्राय ओ फैदों होननानै सा ननानै जायो आरो जायनि ओंथियानो जाबाय बिथांमोननि सिगांनि थाग्रासालि तिब्बतआव आसि चिन। ओ दिनैनि सा सानजा भारताव ओ बर'फोरा ओ पा तकाइ हाजो बारनानै गोदोनि समाव बा थामजौ बा। बा रोजा थाम रोजा बा बा रोजा सिगाङो मा होनो आसामाव हाबफैदोंमोन। आरो ओ आसामाव हाबफैनानै बर'फोरा माबेयाव गिबियै ओ रायजो जाफैदोंमोन। होनब्ला ब्रह्मपुत्र सेरफाङाआव ओ बयनिख्रुबो सिगां ओ।
मावनानै ओ बर'फोरा रायजो जाफैदोंमोन होननानै बुंनाय जायो आरो आबाद माने मा। माइ आबाद मावनानै ओ रायजो जाफैदोंमोन आरो ओ थामरोजा बा बा। रोजा सिगां समाव ओ बर'फोरा ओ। उम आसामनि ओ गिबि थागिबि होननानैबो सिनायजायो आरो। ओ जाय आसामाव गिबियै ओ बा। ओ गिबियै ओ माइ आबादखौ मावदोंमोन होननानै साननाय जायो आरो। ओ बर'फोरखौ जोङो गोदो जि महाभारतनि समनिफ्रायनो। दं होननानै ओ बा बर'फोरा गोदो महाभारतनि समनिफ्रायनो ओ ओ दं होननानै साननाय जायो आरो जोंहा रामायण आरो महाभारत ओ‌ बायदि भारतनि गोजाम सास्त्रफोराव बर'फोरखौ खिरात मुंजों। मुं मख'नाय जायोमोन आरो ओ खिरात होननानै मुं मख'योमोन उनाव। ओ बर'फोरखौ कसारि बा मेस मुंजोंबो सिनायनाय जादों। मोन आरो आसामाव ओ दानब उसुर आरो उनाव सलस्तम्भ'। आरो पाल राजाफोरनि जारिमिना बर' हारिजोंनो ओ गोबा रै सोमोनदो गोनां आरो जोंहा उम ओ बर'फोरा गाहायै ओ गोबां गुबन गुबन। गल
औ
ओ जाथिफोर मा होनोमोन बेखौ धोरोमफोर दङ' आरो बेफोरनि गेजेराव ओ चुथिया रायजो डिमासा रायजो ओ कच हारियारि रायजो आरो त्रिपुरानि। ओ त्रिपुरा राय जोआ गाहाय आ गाहाय आरो ओ ब्रिटिश ओ ब्रिटिसफोरनि समाव कासारि रायजोखौ ओ ओम जि सिगां। सा सानजा भारतनि बे ओ मा होनो बेखौ ओ बर'फोर ओ कासारि राजाफोरनि खुंथाइ सोलिदोंमोन। सामराज्योया। ब्रिटिसफोरनि खुंथाय समाव ओ बर' समाजाव गोबां ओ। जेंना जेंसिफोर नुजाथिदोंमोन ओ नैजिथि जौ थायनि जागायजेननायाव गुरु कालिचरन ब्रह्म बिथाङा जोंहा बर'फोरनि जि गेजेराव। जेंना जेंसि दावराव दावसि ओ जानाय लोंनाय। ओ जानाय लोंनायनि दावराव दावसि नासयजानाय बायदिफोरखौ ओ फोसाबनो थाखाय।
औ।
नैजि जौथायनि जागायजेननायाव गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म बिथाङा ब्रह्म धोरोम फोसा बर' समाजाव मोजां सोदोमस्रि लाबोदोंमोन आरो बिथाङा सम साव सोलिबाय थानाय ओ सा सानजा उम थाखोनि बेलायाव। ओ जेनेबा जों बुंनो हायो जाथि धोरोम बासिनाय जि जोम जाथि। धोरोम बासिनाय होननानै बुङोब्ला जों बर'फोरनि जानाय ओ लोंनायखौ गुबुन हारि। बुरैफ्रा मुगैनाय बर'फोरनि खांसिखुरै जाखां-जाखोन्दा फोराव। गुबुन हारिनि मानसिफोरा जादेरि बेबायदि माखासे उम ओ नासयनाय। बेफोरखौ बे ओ गुरुदेब कालिचरन ब्रम्ह-ब्रम्ह धोरनि गेजेरजों ओ ख खालामदों आरो ओ उनाव बर' थुनलाइ आफाद। हट ओ दानाय जादोंमोन आरो बेबायदिनो बे आफादनि नाजानायाव बर' राव आरो थुनलाइया मोनसे। गोजौ थाखो ओआव दावगाबोनाय ए दावगाबोनो हादों आरो आरो फरायसालि। फोरावबो बर' राव-राव बिजोंखौ जोङो ओं जागायबोनो मोनदों आरो। बेबायदिनो उम ओ जोङो ओ भारत बरर्सआव ओम हा राव हा हारिमु आरो ओम हा हुखौ रैखा खालामनो थाखाय बर'फ्रा गोबां नाजानाय आन्दलन खालामबोदोंमोन ओ जोंहा दा आं बुंनो थाङोब्ला मा बुङो बेखौ फ्लेन। थ्राइबेल खाउनशिल अफ आसाम बि टि सि ए निफ्राय जागायनानै ओ एबसु बा आ अल बड' स्टुडेन्ट